हेल' औ नोंथां खोनाबाय अ खुलुमदों औ नोंथां थांनो सानदों
आं खल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनि गेजेराव एबा जोंनि समाजाव माखासे गोबां बिफां लाइफां दानफायनाय एबा माबानायखौ नुनो मोनदों आरोना बेखौ जोङो जेनेबा मानो खालामनांगौ एबा मानि थाखाय जोंनो बिफां लाइफांखौ नांगौ बिनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंनो हागोन नामा
हागोन नोंथांबा खोनासंनो नोंथां जोंनि बुहुमाव बिफां लाइफाङानो जोंनि बयनिख्रुइ देरसिन सम्पति बा जोंनि धोन जों बेखौ बुंनो हायो दा आथिखालाव बिफां लाइफांखौ जोङो बासायनायनि गोबां खारन दङ मानो होनना बुङोब्ला जोंहा बिफां बिफां लाइफां गैयाबानो जों जुनारा थांना थानो हाखाया बे मोनसे जोङो लिरनानै होनो हायो बा जो बुंनो हायो
दा जोङो बिफां लाइफांफोरखौ मानो सेभ खालामनांगौ बा मानो बासायनांगौ होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जों बुंनो हागोन बिफां लाइफाङा जोङो अक्सिजेन गेस हगारनानै होयो बै अक्सिजेन गेसा मा जायखौ जोङो बे बुहुमाव जिब जुनार सुबुं माहारि बा गासिबो जिबि जाय हां लायो जों बेयो अक्सिजेन गेसखौ नांगौ जायो आरो बे मा बिफां लाइफाङा मा खालामो बिफां लाइफाङा जोंनो जों हगारनाय बे कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ बिसोरो जों जेरै अक्सिजेन गेसखौ बोना लायो बिसोरबो थांनानै थानो थाखाय बे खारनायाव बिसोर गेसखौ बोना लानायहाय लायो आरो दा बेनिखायनो मा ओ जोङो बिफां आरो जोंनि सोमोन्दोआ ओरैबायदि गोथौ जे जोङो बिफां-लाइफां गैयाबा जों सुबुं माहारिया थांनानै थानो हानाय नङा बा जिब-जुनारा थांनानै थानो हानाय नङा बा बिफां-लाइफां ङा जों सुबुं गैयाबा जों बिसोरो थांना थानो हानाय नङा
औ
दा बिदिनो जेन'बा बिफां-लाइफाङा अक्सिजेन गेसखौ हगारो जोङो बोनानै लायो आरो जों कार्बनडाइ अक्साइड खौ हगारो आरो बिथांमोनहा बोनानै लायो नाथाय माखासे बिफांबो दङ' जे एखमबा मोनाफ्राव कार्बनडाइ अक्साइड गेस हगारो । बेफोरो जेरै फाख्रि फिफां जों बेखौ बुंनो हायो आरो बिदिनो जेन'बा ओ गोदोनि सुबुंफोरा बिफां-लाइफांफोरजों गोबां सोमोन्दो दंमोन बा गोदो अन्थाइ मुगायाव बिफां-लाइफां गोदोनि सुबुं गोबां हेफाजाब होदों मानो होननानानै बुंब्ला ओ बिसोरनि बे समाव गाननाय-जोमनाय जि-जोम गैया बा जि-जोम दिहुननो रोङा बा गानना लानो रोङा बिसोर मा खालामो समाव बिफांनि बिगुर ओम बिलाइफोरखौनो बिसोरो जि बानायनानै बिसोरो गावसोरनि देहाखौ खोबोमोन आरो आरो बिफां लाइफांखौ मा खालामो जोंनो गोबां रोखोमनि माखासे फिथाइ सामथायफोर होयो आरो मा माखासे बिफां-लाइफांबो दङ जाय जोंनि ओम जाय जोंनो मुलि जों मुलि हिसाबै जों बाहायनो हायो बा जोङो लोमजानाय-साजानाय जायोबा जों बै बे बिफां-लाइफांफोरनि बिलाइफोरखौ जोङो जानानै बा जों बिदै लोंनानै जोङो जोंनि लोमजानायफोरखौ जोङो ओ फाहामनाना लानो हायोमोन आरो दा बिदिनो जेन'बा बिफां-लाइफाङा जोंनि थाखायल' नङा जेन'बा जिब-जुनार गासिनि थाखाय जोबोर गोनां मानो होनना बुङो जेन'बा ओम बिफां-लाइफाङाव ओ माखासे ओ जिब-जुनार बेफोरो बाहाफोर लानानै थायो बा बिफां हाग्रा ओनसोलाव जेन'बा हाग्रा बारियाव ओ जिब-जुनारफोरा बिफां बे हाग्रा ओनसोलाव बिसोरो गावसिनि न'खौ बाना बानायनानै लायो गावसिनि जिउखौ बिफां-लाइफां सिङावनो खुङो बिदि आरो दा बिफां-लाइफाङा जोंनो गोलोम बो बोथोरावबो गोबां माखासे हेफाजाब होयो मारै होननानानै बुङोब्ला गोलोम बोथोराव जों आयखां बायखां थानो हाया गोलोमो ओम बोबा जोङो फांखाफोर आरिफोर जाबाबो जोङो एसिफोर जाबाबो जोङो बिफांनिफ्राय मोननाय बे साया सायख्लुम बिजों रुजुनो हाया ओ बिदिनो जेन'बा जोङो गोलोम बोथोराव ओंखामफोर जाखांनानै जोङो गामिनि ज'आव बिदिनो जिरायो बिफांनि साया सिङाव जो बिदिनो खोथा बाथ्रा सावरायायनायनानै हायो बे आरो दङ' जेनेबा बिफां-लाइफाङा जोंनि हा खुरखानायखौ ओ जेन'बा होबथायो मानो होनना बुङोब्ला बिफां लाइफांफोरा बिसिनि रोदाफोरा जोबोर गोरा जायो ओ दै दैलां बोथोराव दैबानाफोर जायोब्ला हाफोर गिसिखानायखौ बिसोरो खम
बोगथाबनानै लायो गावसिनि रोदाजों बेबायदि आरो दा दंबावो जेन'बा जोङो ओ बिफां-लाइफांफोरनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि माखासे मुवा-बेसाद दिहुुननो हायो जायनि गेजेरजों जोंनि ओ आबहावाया जायो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो आथिखालाव नुनो मोनदों गोबां ओ जोङो प्लास्टिकजों बाहायनाय माखासे बानायनाय माखासे ओ जिरायग्रा बेसादफोर उन्दुग्राफोर जोङो मोनबाय नाथाय बेयो जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा आरो जों प्लास्टिकनि सेयारफ्राव जोङो जिरायोब्ला जिरायबाय थायोब्ला जोंनाव माखासे ओ बेमार आजार जायो बेखौ जों नुनो मोनो बेनिखायनो जोङो बिफां लाइफां बा दंफांफोरनिफ्राय बानायनाय माखासे ओ सेयारफोर जों बेफोरखौ बानायना लानांगौ आरो ओम ओम दा बिफां-लाइफाङा जों नो जोंनि ओ जोंनि देहा जोंनि सोलेर बा जिब जुनारनि देहा सोलेरफोरखौ मोजाङै ला ओ मानो होनना बुङोब्ला जोङो प्लासस्टिकफोरखौथ' जों बाहायोब्ला जोंनि ओ जोंनि बारहावायावनो माखासे जेंना सोमजियो जोंनि सियार प्लास्टिकनि सियार बानायनायफ्राय बिसोर जो बारा गोबाव जोरा मानो होनना बुङोब्ला बेफोरनो नरम जायो आरो जोङो बेफोरखौ ओ मोजां रोखोम बाहायनो हाया जोङो मा खालामनो हायो जेन'बा जोङो गाज्रि जाबा जों बेखौ सावलाबायो बे सावनाया मा जायो जोंनि बारहावाजों गोरोबनानै जोंनि बारहावाखौ गाज्रि खालामो आरो दा बेबायदिनो जोङो गोदोनि समाव बिफां-लाइफांफोरनि गोबां मुलिफोर बाहायनायखौ नुनो मोनदों मानो होनना बुङोब्ला बै समाव रासायनारि रासायनारि मुवा बेफोर बानायनाय मुलिफोर गैयामोन मानो होननानै बुङोब्ला बै समाव लेखा गोरों सुबुंफोर गैयामोन बिसोरो साननो रोङामोन जे मुलिफोरखौ जोङो माखासे दानि बायदि गथा गथा महर लाव लाव महर याव बनानै लोंनो हायो थि जेन'बा आथिखालावबो रासायनारि मुवाफोरखौ बिदिनो बिफां लाइफांखौ बिलाइ निम बिलाइ थुलुसि बेरेमोदै बेफोरजोंनो बानायो नाथाय आथिखालाव रासायनारि मुवा होनानै बानायो आरो बेयाव मा जायो जोंनि लोमजा जानाय साजानाया हामगोन बे थिग थेवब्लाबो मा जायो जेनेबा जोंनाव माखासे ओ जुथा माखासे फिनजा अन्थाइ बेफोर जायो आरो जायनि गेजेरजों जोंनि लोमजानाय साजानाया बारानिफ्राय बारा जायो दा बिदिनो जोङो बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंनि बे बुहुमाव अखानि बिबां बेबो खमायो आथिखालाव नुनो मोनदों जे बिबां गोबां मानसिफ्रा बिफां लाइफांफोरखौ दाननानै फानुंगासिनो फाननानै नि जााहोननाव मा जादों जोंना बिफां लाइफांफाव खमायबाय खमायनानै जोङो बिदिनो जिब जुनारफोरजों दाङा बाजि सोमजिदों एखमबा उम मैदेरफोरा जोंनि सुबुं थाग्राफोराव फैनानै जोंखौ गाग्लोबफैदों आरो बिदिनो एखमबा मैदरफोरखौ सुबुंफोरा बुथारदोंखा मैदेरफोरा सुबुंफोरखौ गाख्लबदों दा बेयो मानि थाखाय जादों बिफां लाइफां दाननायानो जाहोनाव आरो बेनिखायनो बिफां लाइफांखौ दाननाङा बिफां लाइफांखौ मानो दाननांगौ बिनिखौ जोङो सानो जेनेबा जोंङो होननाय दङ बिफां फांसे दानोब्ला जोङो बिफां फांनै फांथाम गायनांगौ बेखौ दा बै जिब जुनारनि गेजेराव दाङा बाजि जानायावबोनि दङ जेनेबा बिफां लाइफांफोरखौ दानानै सुबुंफ्रा रां खामायनो थाखाय फानजोबबाय जिब जुनार थाग्रा बेफोर न'फ्रानो गैला जायनि जाहोनाव मैदेरफोरा जोंनि थाग्रा जायगायाव आदार नागिरनो थाखाय फैदों बेयाव सुबुंफोरजों लोगो मोन लायनानै गाग्लोबलायनाय बिदिनो बुथारलायनाय बे सोमजिदों आरो दा नोंथां आं बिफां लाइफांफोरखौ मानो ओ बास यनांगौ मा थाखाय सेभ खालामनांगौ बेखौ नोंथांनो फोरमायबाय दा नोंथाङा बे बिफांइफोरखौ माबोरै बासायनो हागोन बिनि सायाव फोरमायनो हागोन नामा नोंथां अब्ला नोंथाङा फोर
जों बिफां लाइफांखौ मानि थाखाय नांगौ होन बिफां लाइफांनि गोनांथिफोरखौ आङो फोरमायलांसै गिबियावनो मा होन्दों जोङो बिफां लाइफां जोंनि थाखाय जों मा होयोबा जों मानि थाखाय जों बिफां लाइफांखौ जोंनो नांगौ बिफां लाइफांखौ जोङो
बिफां माखासे गोबां गेसफोर होयो अक्सिजेन गेस मोननो हायो आरो जोंनि जानो थाखाय आदार दा मुलि बेफोरबायदिखौ मोननो हायो आरो ना जोङो जोंनि बुहुम बिखायाव मोननाय जा बुस्थुफोर बैफोरखौ जोंनो ङो जोङो मानि गेजेरजों जों बानायनाय जायो होनो होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनिबो आखहायावनो मोनजोब नाय गासिबो बिफां लाइफां बिफोरनि गेजेरजोंनो जों मुलि माबा मोनसे बेरामनि थाखाय मुलि एबा उम मोनसे लोमजानाय जानाय बेफोरनि मुलिखौ जोङो बे मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफांनिफ्रायनो जों बानायनो हायो आरो आरोना बेनिखायनो जोंङ बिफां लाइफांखौ जोंनो जोबोद नांगौ जाय जोंनि थाखाय जोबोद हेफाजाब होयो आरो ना बे फिफाङा बिफां लाइफांखौ जों जोङो माबोरै सेभ खालामनांगौ होननानै बुङोब्ला जोङो बिफां लाइफां जों फांसे सान साफ्रोमबो उम बिफांखौ गायनांगौ मा गायोब्ला जोङो जोंनि हम बिखाया ओ थाजिम गोजोन निजोमै थागोन आरोना जे समाव जोंनि बिफां लाइफाङा जोबस्रांलांबाय बै समाव जोंनि जोंनि बुहुमाव गोबां ओ जेंनाफोरजों सोमजिनो हागोन जेनेबा जोङो बुहुमनाव दुंखावनाय बुंनाय दुंखांनायनि गेजेरजों जोङो सासेबो समोम जिउमाया जों थानाय नङा एबा जोङो जोबस्रांलांगोन बे बुहुमनिफ्राय आरो बेजोंनो लोगोसे दङ गोरान रानस्राव जानाय जोङो बिफां लाइफां थायोब्लासो जोंनि बे हाया बा जों जों थानाय हाया बे आबाद माव माव जेरै बुंनो हायो
बिफां लाइफांनि होनो थाखाय
जायनि थाखाय गावसोरफाङा गावसोरनो बिलाइ मा याव जोंनि बै हाया मा होनो बेनि गेजेरजों जोंनि दै बोबोनाय बिफांनि दै बैबो दै बोबोनायनि गेजेरजों जोंनि हाया गिसि गिसि एबा सिदोमा जानानै थायो आरोना नों नोंथां आरो जों बिफां लाइफां गैयामोनब्ला जोंनि जोंनि गेजेराव एबा थायामोनब्ला जोंनि गेजेराव दै बाना जानायखौ हमथानो हानाय नङा हा गिसिखागोन आरो मा माखासे गोबां गोजाला जोंनि गेजेराव फैगोन आरोना बेखौ बिनि थाखायनो जोङो बिफाङा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरोना
आरो जोंना बेफोरो माखासे
बुस्थुफोर जोङो माबानो हागोन जेनेबा जोङो बेखौ जों होबथानो थाखाय जोङो माखासे जोंनि दैफोरखौ जोङो खमबार सालायनायखौ जोङो नांगोन बिनि उनाव जोङो माखासे हाखौ बासायनांगोन आरोना हाखौ बासायनायनि गेजेरजों जोङो मा खालामनो हायो बेयाव हा बासायनानै जोङो बिफां लाइ फां जोङो गायनो हायो जेब्ला बे हाया थैयोब्ला जोङो गोदान बिफां लाइफां बेखौ जोङो गायफिनो हायो नङा एबा थांनाय नङा जायनि थाखाय जोङो जोंनि थाखाय बिफांखौ नांगौ आरो जों जोंनो बिसोरो माखासे गोबां बुस्थुफोर होयो आरोना बिफां लाइफाङा बेनि थाखायनो जोंनो मोजां माखासे जोंनि माखासे मा होनो जों जोंनि बेमार आजारखौबो होब होबथानाय होबथाखायो नोंथां आरो बेजों मेरला दंबावो आरोना बिफां लाइफां बिनि थाखायनो जो बहुत गोनांथार आरो आं बुंबावनो हागोन बिफां लाइफां बिफां लाइफाङा जोंनो
आ
मा खालामनानै होयो होन्नानै बुङोब्ला जोङो बे बिफां लाइफांखौ जोङो इयुननि थाखाय जोङो दोरोमनांगोन जे एबा जोङो दा लाबानो एबा जोङो गोबां गायनानै जोङो माखासे जों इयुन जोलैनि थाखाय जोङो दोननो हागोन जे जों दा दानफाय जोबब्ला नांगौ खिनि जोङो नांनायनि बारा दानफायोबा जोङो जोंनि गेजेराव माखासे दहाय आं होनबोनाया नुनो मोनगोन आरो रास्राव जानाय एबा जोंनि गेजेराव सुबुं माहारिया थांनो हम थैजोबनाय आरो अक्सिजेननि बेला खम जानाय बेफोरबायदिजों जोङो नुनो मोनो आरोना आरो माखासे जोंनि गेजेराव जोङो बिल्डिंफोर बानायनाय खैला दिरुननाय आरो माबा मोनसे स्क्र'फोर बानायनाय बैफोर बानायनायखौ जों खम खालामनांगोन आरो ना जायनि थाखाय जोंनो बिफांखौ जोंनो नांगौ आरो बिनि थाखाय जोङो बैफोरबायदि बुस्थुखौ जोङो माबानांगोन मा खालामनांगोन जोङो समाव होबथानांगोन आरो बिदिनो जोङो बाहाय खान्दा जायबो बाहाय खोन्दा एबा जों बाहाय खोन्दाखौ जोङो इउस खालामफिनाय फिन बाहायफिननाय जेरै दङ माखासे बुस्थुफोर आरोना जोङो गोबां बुस्थुफोर दङ दङ दंफांनिफ्राय मोननाय आरो माबा मोनसे बुस्थुनिफ्राय मोन बेफोरखौ जोङो बाहायफिननाया जोबोर गोनांथार आरोना आरो जोङो जोंनि गेजेराव जोङो
बिफां लाइफां बुंनाय बेफोरबो गोबाङानो खम जानो हमो एबा जोबलांनो हमो आरो बिफां लाइफांनि थायोब्लासो बार गुबुंनाया हमथा हमथानो हायो आरो बिदिनो दंबावो माखासे गोबां बुस्थुफोर दङ जेरै जोङो बिफां लाइफां थायोब्लासो जोंनि जोंनि हाग्रामायारि सम्पद जेरै जोङो जुनाद मोसा मुफुर लख्रा मै खासेयाव सेसा बे जोङो मा होनदों हमथानानै लाखिनो हागोन आरो ना जे जेब्ला फिफाङा गैला अब्ला बिसोरो मा जागोन लासै लासैनो थैबोनो हमगोन एबा जों सुबुं माहारियाबो लासै लासैनो बे बुहुमनि गोमाालांगोन आरोना बेनिखायनो जोङो बिफां गायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो ना जोङो सानफ्रोमबो बिफां गायनांगौ आरो बिनि थाखायनो बेखौ बिफां गायनायनि सोमोन्दै मोनदै एबा मोनसे माबा लादों जुनियायै मोनसे आदब लादों बेनो जाबाय बा जुन बेखौ जोङो मुलुगनाङारि बिफां गायनाय सान होननानै लानाय जादों